खुलुमबाय लोगो
औ खुलुमबाय
गिबियावनो फुंबिलिनिसिम औ खोनादों
औ
गिबियावनो फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगो।
औ नोंथांनिसिमबो
औ
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
दाथ' आङो ओरैनो दंथ'यो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा सावथुन नायनो मोजां मोनो ना?
औ मोनो।
औ दा नोंथाङा माब्लाबा बर' सावथुन नायफेरबाय ना?
औ नायफेरदों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जों-जोंनि बर' सावथुननि सायाव फंनैसो सावरायलायदिनि नामा
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जो बर' सावथुन माखौ बुङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन बर' सावथुन होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जेरैबायदि जोङो बर' समाजाव जाबायदि जेंना एबा जोङो आथिखालाव जा नुथाय नुयो बिनि सायावनो बानायनाय सावथुनखौनो जोङो बर' सावथुन होननानै बुङो जेरैबायदि मोनसे ओनसोलाव मोनसे ओनसोलनि खायसे सुबुंनि जिउ जारिमिनखौ लानानै बानायनाय एबा गुबुन दाब से हालामाव माबायदि संसार जानाय आरो गोदोनि समाव जेरैबायदि ओ नांलाय खमलाय दावहा बायदिसिना जानायखौनो जेरैबायदि मोनसे थुनफावथायाव सेबखांनायखौनो जोङो सावथुन मुलुग होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ। दा जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां। जारिमिनारि सावथुन फोरबो मानिे दिहुनजानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि अनगायैबो गोदान गोदान माने सल' लिरनानै जोंङो सावथुन दिहुननायखौबो नुनो मोनदों दा गो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंनि बर' सावथुनाव मा सोलायनाय नाय नुनो मोनखो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जेरैबायदि गोदोनि सावथुना जेरहैबाय जेरैबायदि जोंङो गोदो गोदोनि थानाय जानाय बायदिसिनाखौ लानानै जोंङो सावथुनखौ खालामोमोन। आरो गोदोनि सावथुन बानायनायाव जेरैबायदि केमेरा बायदिसिनाया बारा एसेबां रोखायै नुवामोन जोंङो। नाथाय आथिखालनि सावथुनखौ नायोब्ला जेरैबायदि। दाम गोसानि केमेरा आरो बेवहाय गोबां मोजां मोजां गाननाय जोमनाय आरो गुबुन हारिनि बायदिसिना-' बिसिनानि जेरैबायदि सोलोंनानै बानायनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिनाखौ लानानै आरो मेकाप बायदिसिना फुननायनि गेजेरजोंबो आथिखालनि सावथुना गोबां समायना समायना ओंखारनो हमदों। जेरैबायदि आथिखालाव दिहुननाय सावथुना गोदोनि सावथुननिख्रुइ एसे आलादासिनखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि आथिखालनि सावथुना जेरै मोजां मोनलायनाय बायदिसिनानि सायाव बांसिन लानानै खालामनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समावबो दंमोन नाथाय गोदोनि समाव जेरैबायदि। बर' समाजाव खोमसि फोथायनाय बायदिसिनाखौ लानानै बांसिन जोंङो बर' समाजनि सावथुनखौ बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनोमोन
औव
आरो दिनैनि सावथुना जेरैबायदि जोंङो दिनैनि सावथुनखौ जों जेरैबायदि फुजा बायदिसिना फोरबो जायोब्ला जों परदा बायदिसिनायाव बायखांनानै दाम गोसा गोसानि लाबोनानै देखाय फैनायखौ नुनो मोनो। गोदो नाथाय बेफोरबायदि दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनामोन गोदो बांसिनानो खुला पार्टि बायदिसिना सावथुन देखायनायखौसो जों नुनो मोनोमोन।
औव
नाथाय आथिखालाव दिनै जोंङो मोनसे सावथुनखौ बायखांनानै फुजा फोरबो बायदिसिनायाव दिन्थिनोब्ला जों गोबां रांनि खरसा जायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि इसिबां रांनि खरसा जायामोन गोदो गोदोनि समाव-' देलायनायाबो जोबोद सादारनमोन नाथाय आथिखालनि जेरैबायदि सासे फावखुंग्रिखौ देलायहोनायाव जेरैबायदि जगारनांगौ बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव सासे फावखुंग्रिखौ देलायहोनायाव नांङामोन गोदो जेरैबायदि न' बायदिसिनायाव थानानै जोंङो? सादारनै थायोमोन बेफोरबायदि यैनो गोदोनि सावथुनाव फावखुंगुर एबा फावखुंग्रिया जोंङो देलायहोनायखौ नुनो मोनोमोन। गोदोनि दिनाव बांसिनानो आलादा हारिनि गान्नाय जोमनाय गान्नायखौ नुवामोन नाथाय आथिखालाव जोङो दिनै गोदान मुगाजों सोलिनो थाखाय जोङो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौबो बजबनानै लादों नाथाय गोदोनि दिनाव जोंनि बर' सावथुनाव बांसिनानो आइजोफोरा न'आव दानाय दख'ना बायदिसिनाखौ जों गान्नायखौ नुनो मोनोमोन
औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो आंनिसिम
औ दा जोंनि बर'नि गिबि सावथुन बुङोब्ला जों बयबो मिन्थिखायो आलदायारन होननानै दा बै समनिफ्राय दिनैसिमहालागै गोबां जोंनि बर'नि गेजेरावबो माने गोबां सावथुनफोर ओंखारबाय दा
नंगौ नोंथां
माखासे जारिमिननि सायाव बेनिफ्राय माखासे गोदानै लिरजानाय माने मा होनगोन बेखौ सल'नि सायाव दिहुननाय जोङो आथिखालाव गोबां दंसै सावथुनफोरा।
नंगौ।
दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव एथ'बां मानि जौगानाय नङामोन जोंनि सावथुन दिहुनायाव गोदोनि समाव माने नोंथां बुंनाय बायदि एसेबां मानि मोजां केमेरा गैयामोन बेनिफ्राय फावखुंगुर बा फावखुंग्रिफोरा एक्टिंनि बेलायाव एसे रोंगौथिया एसे खमखौ जोङो नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव बेनिफ्राय मोसानायनि बिथिङावबो जोङो एथबां जौगानायखौ नुनो मोनामोन गोदोनि समाव दा लासैनो दा दिनैसिम जोङो बेनि सायाव सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोबां गोरों गोरों माने फाव खालामनो गोरों फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर ओंखारबाय। बेजों लोगोसे मोसानायनि बिथिङावबो माने एसे जौगानायखौ नुनो मोन दों
नंगौ।
सावथुन दिहुनो बे सावथुनाव जोंहा फावखुंग्रिफोर थायो बेनिफ्राय देलायहोग्राबो थायो आथिखालाव बेनिफ्राय- मोसानाय बा जायखौ करिय'ग्राफार होनो। मोसानाय फोरोंग्रा बेबो थायो लोगोसे। बेनि डाइरेक्टर, प्रडिउसार। जायखौ जों दिहुनगिरि बुङो दा।
औ।
बिथांमोननि बायदिब्ला बिथांमोना मोनसे सावथुन दिहुननानै। जेसेबां रां खरसा जायो बिनि- खरसाखौ बिसोर मोनफिना होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। माने गुबुन हारिफोरनि सावथुनफोरबायायदि बिसोर एसेबां- सावथुन दिहुननानै माने एसेबां बिसोर खामायफिननो हाया होननानै। मिथिनो मोनो दा। जुदि जोंनि बर' सावथुना जौगानांगौब्ला जोंङो। बेफोरनि सायाव एसे जौगाबावनांगौ दंङ' आरो जोंनि सावथुना। थारैनो माखासे बिथिंङाव जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै फाव खालामनाय। मोसानाय बेनिफ्राय जोंनि जा केमेरा कुवालिटि बेफोर एसे साबसिनाव फैदों गोदोनिफ्राय रुजुयोब्ला। दा जोंहा मोनसे सावथुन दिहुनोब्ला- बिनि सायाव जा फैसा बाहायनाय बा खरस जानाय- बेखौ जोंङो। मोनफिना बा खामायनो हाया एथ'बां होननानै जोंङो मिथिनो मोनदों आरो जोंनि बर'नि सावथुनाव दा जुदि जोंङो बर' सावथुनखौ जौगाहोनोब्ला बा गोजौ लेभेलसिम फोथांनानै लाखिनोब्ला नोंथांङा बिनि सायाव जों मा खालामनांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जेरैबायदि जों बुंनो हायो जेरैबायदि जों गावनि बर' सावथुनखौ जौगाहोनोब्ला जों गिबियावनो ओ जोंनि बर' हारियाव एसे रांखावरिनि बिथिंथिं नायोब्ला जोंनिथिं रांखावरि फारसे एसे जों गोदोसोनायखौ नुनो मोनो गुबुन हारिनि खौ नायोब्ला जेरैबायदि सासे दिहुनगिरि एबा प्रदिउसारा जाबायदि रांखावरि गारनानै गावनि सावथुनखौ मोजांनि सायाव मोजांसिन खालामो। बेनि बागैबो जों नोजोर होनो नांगोन मोनसे सावथुनाव खायसे जाथायखौ जुदि सुबुं माहारिया नायनानै मोजां मोना मोजां मोननाय बायदि मोनाब्ला बेवहायबो जोंनि बर' सावथुननि सायाव गोहोम गोग्लैयो अब्ला बर' सावथुननि ओ जा दिहुननाय सावथुन बेहाय जोंङो जाबायदि नांगौ रांखावरि खामायनो बेहाय जोंना इसेबां रांखावरिया जौगाया आरो
औ
जेरैबायदि जों गुबुन फारसेथिं बुंनो हायो गुबुन हादर एबा गुबुन जायगानि जेरैबायदि सावथुना ओ मुंदांखा एबा बयजोंबो नायनानै ओ मोजां मोनजानाय बेफोरबायदि सावथुनफोराव बांसिन सुबुंफोरा जेरैबायदि थियेटार थियेटारावनो जेरैबायदि मोनसे
औ
सिनेमा थियेटाराव जों थांङोब्ला मोनसे सावथुनखौ नायनानै साफ्रोमनि गोसोखौ बोनो हायोब्ला अब्ला बेवहाय जों नायगिरिनिफ्राय गोबां रांखावरिखौ बुथुमनानै लानो हायो आरो
आरो जोंनि ओ जेरैबायदि बड' सावथुन बड' सावथुनखौ जों बांसिनानो जेरैबायदि सिनेमा हल बायदिसिनायाव इसिबां दिन्थिनायखौ जों नुनो मोना खोब होयोब्लाबो अबेबा समाव जोःङो मोनफा मोननै सावथुननि साहै सावथुनखौल' जोङो बिदि सिनेमा हलफोराव दिन्थिनायखौ नुनो मोनो
औ
गिबियावनो जों जोंनि सावथुन खौ जौगा होनोनोब्ला जों गिबियाव जोंनि सावथुनखौ बयनिबो गोसोखौ बोथावना आरो नायथावना बायदि दिहुननो नांगोन साबसिननि सायाव हामसिनखौ जों दिहुननायखौ औ जोङो ननायागिरो अब्लाना जोंनि सावथुन मुलुगा जौगागोन बिदिब्ला नोंथां दिनै जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथांजों जाखिनि दसे समनि गेजेराव रायलायनो हाबाय आरो मोनथियै खोथाखौबो नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होब य बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला औ गोजोन्थों
औ